हेल' खोनादोंदा नोंथाङा?
औ खोनादों ओं जोबोद मोजाङै खोनादों।
नोंथाङा दासान्दि मा खालामबाय दं?
आंथ' दासान्दै नै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा ओ गावनि बेसे गोसा समखौ दसेब्लाबो होनानै आंजों मोनैसो आय नि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ थारैनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला ओ जोंनि सावरायनांगौ आयदायानो जादों ओ जोंनि बर'फोराहाय मा मा ओं ओंख्रिफोर संनानै जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन ना?
थारैनो हागोन नोंथां ओ बेखौ जोंनि बर' फोरा मा मा ओंख्रि संनानै जायो? बेखौ आं मिथिनाय एसेबां आं फोरमायनो हागोन नोंगौ नोंथां।
औ।
बिदिब्ला फोरमायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ।
बर'फोरा जानाय ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा ओ गोबां माने जाय माने गोथाव गोथाव ना ओंख्रिफोरखौ संनानै जाबोदों आरो नोंथां। बेनि गेजेराव जोङो लाबोनो हायो। गिबियावनो अनलाजों दाउ।
औ।
आरो सबायजों साम'।
औ।
बेनि उनाव लाबोनो हायो नार्जिजों अमा।
औ।
मैथाजों ना।
औ।
आरो जोंहा दंबावो। एन्जर बेदरखौबो जायो बर'फोरा नङा होमबा एन्ज जर बेदर बेदरजों दौस्रेम बिलाइ नामा बेखौ जायो। आरो एम्फौ लाथा। एम्फौ लाथाजों अनलाबो जायो। आरो बेनि उनाव जाबावो जोंहा ओ नारजिजों अमाखौ होनबायमोन नामा नोंथां?
औ होनबाय।
औ नार्जिजों अमाखौबो जायो आरो बिनि उनावनो जोंहा बर'फोरा जाबावो ओ अनलाजों औवा मेवाइ।
औ।
बेफोरनो जाहैबाय बर'फोरनि माने गोथाव नङा होमबा जायखौ माने थावसिननाय ओंख्रि होननानै बुंनो हायो आरो।
औ नंगौ।
दा बैफोर ओंख्रिफोरखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों आरो। जेब्लानिफ्राय बर'फोरा। संसार जानानै जितु रायजो जाबोदों। बै समनिफ्रायनो बर'फोरा बैफोरबायदि गोथाव गोथाव ओंख्रिफोरखौ जाबोदों होनना जोङो मिथिनानै मोनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो मा मा ओ ओंख्रिफोरखौ जायो नोंथाङाबो एसे फोरमायदो।
औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो। ओ नोंथाङा बुंलांनाय बेफोर ओंख्रि फोरखौबो जोंनि ओनसोल। लावबो बेफोरखौनो बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौनो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। बैफोर ओंख्रिफोरखौहाय जोङो। आरोबाव गुबुन गुबुन रोखोमै संनानै जाबावो जेरै' ओ अनलाजों दाउ' आरो औवा मेवाइ बायदि संनानै जानाय बेफोरखौ जोङो अनलाखौ जोङो - खारैबो संनानै जायो आरो जोङो बेखौ ओ मोखिबो संनानै जायो नङा होमबा नोंथां। अ बिदिनो जोङो अ अनला मैखि होनोब्ला जोङो बेवहाय थाइगिर आरो ना आरिफोर होनानै जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो अनला खारै बुङोब्ला जों बेयाव खारदै होनानै हाय दाउ बेदर बायदि ना गोरानफोरबो होनानै जोङो ओ संनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो गोथ' जोङो बांसिन मुला गोरान होनानै जोङो अनला खारै संनानै जानायजों खोनाबोदों नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ थांदों
खौ संनानै जायो बे ओंख्रिखौहाय बिदिनो जोङो बे अनलाखौहाय जों ओ माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो नङा। नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो माइरंखौ देनानैह गुन्दै खालामनानै जोङो बेखौउ संनाय जायो। आरो जोङो ओ सबायजों ओ स साम'खौओहाय जोङो। आ साम'खौबो जोङो बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोथ' गोबां ना गुरनो थांनाय ओ बायदि हुदा दंखायो बेफोरावहाय जोंहा साम' गुरनो थांनाय हुदा दंमोन बेफोरखौ गुरना लाबोनानै मोनबोयोब्लाथाय जोङो ओ साम' अ जों स सबाइ जों बांसिन जानायखौ जों खोनायो। आरो बेयो बय जोंबो मोजां मोजां मोनजानाय मोनसे जोबोर खहाबथाव ओंख्रि नङा होमबा। नों
नंगौ नंगौ दा।
जों जानो मोजां मोनो बे ओंख्रिफोरखौ हाय बिदिनो ना
नोंथाङा जि सबायजों साम' नोबा बे सबायजों साम'जोंखौ ओ माबायदि सं नाय जायो नोंथाङा गिबिनिफ्राय लानानै जोबजासिम बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
दे बिदिब्ला फोरमायदो
ओ साम' जों सबाय संनोब्लाथाय जोंनो गिबियावनोनो जोङो ओ साम'खौ मोजाङै सायनानै सुना ला ग्रो नांगोन नङा होमबा नोंथां? औ बेखौहाय जोङो ओ सम'खौहाय जोङो ओ बिनि बेनि जे दाखोन थायो स-साम'नि ओ बे साम'नि दाखोनखौहाय जोङो गारनानै बेनि खिथुखौ जोङो एसे एसे दानख्लानानैहाय जोङो
औ सायनानै मोजां सुनानैलानाय जायो आरो बेखौ जोङो ओ हम ना लाबोखांनायनि उनाव जोङो ओ जोङो सानसे एबा हरसे खायफा हरनै बिद बिदि ओ सोमना दोननाय जायो आरो खायफाया लेबु बायदिफोरजोंबो बेखौ मोजाङै सोमनानै सुनानै लाग्रोनाय जायो ओ बेनि उनाव सो जोङो बेखौ सायनानैहाय ओ मोजां सनानै लानाय जायो ओ सायनालाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ हाय एवफ्रामनाय जायो बिद बिदिनो संख्रि थाव बायदि होनानै नांगौ बिबांनि मस्ला मस्लि आरिफोर होनानै बेखौहाय एवफ्रनानै नै लानाय जायो आरो फारसेथिं जोङो सबाइखौबो ओ सायना सबायाइखौबो मोजाङै सायनानै जावस्रोननानै मोजांङैहाय सुनानै जोङो ओह दसे सम सोमनानै दोननाय खौ नुनो मोनो जाहाथे बेयो एसे रुइनानै थायो बिदि जोंओ ओ हा सबायखौबो जोङो ओ खारै होनानै जोंङो नुनाय जायो जोङो सबाइ होनबाथ' बांसिन खारदै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जोङो बेखौ खारै संनाय बांसिन नुनो मोनो साम'जों सबाय खारदै ओंख्रि बिदिनो जोङो ओह‌ खारदै होनानैहाय जोङो सबायखौहाय ओ रुनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो बै ओह साम'खौ जि जोङो एवफ्रामनानै लादों ओ एवफ्रामनानै लानाय बे बेयावहाय जोङो होसननाय जायो। सबायखौहाय बे रुनानै लानायखौ बेनि उनाव जोङो बिदिनो जोङो नांगौ बिबांनि सं ख्रि मस्ला मस्लि आरिफोर होनानै जोङो बेखौ गोबाव सम एसे गोबाव जोङो साम'खौ मोननो थाखाय एसे गोबाव संनाय जायो बे ओंख्रिखौहाय बिदिनो जोङो ओह इसे एसे गोबाव सम संनानैहाय मोननोसै टाइमाव समावहाय जोङो ओ दुन्दिया एबा गंगार दुन्दिया बायदिफोर होनानै जोङो बेखौ ओ फोमोननाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां थारैनो
औ
अब्ला बेफोरबायदिनो सबाय ओंख्रिखौ संनाय जायो नङा होमबा नोंथां? दा बेयो आथिखालाव सबाइ ओंख्रिया सबाइजों साम' ओंख्रिया आथिखालाव बर' फोरनि ओह जि ओह बर'फोरनि ओह जानाय लोंनायाव बियो माबायदिहाय गोजौ थाखोआव जायगा मोनदों? बा गोजौ थाखोआव बे ओंख्रिया मान मोन्दों नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नों।
औ थारैनो
सबायजों साम'खौल'ना आरो गुबुन ओंख्रिफोरखौबो होनदों बुं नोंथाङा
औ आं सबाइजों साम' ओंख्रिखौ बुंदों आरो लोगोसेनो गुबुन ओंख्रिफोरखौबो ओ नोंथाङा फोरमायनो
औ जोङो गुबैयै बे ओंख्रिफोरखौहाय जोङो गुबुन हारि नि सुबुंफोरखौहाय जोङो एसेबां जों जानाय खोनानो मोना नङा होमबा नोंथां खोनानो मोना माने गुबुन हारि फोर बेखौ संनो रोङाखौनो बुंजायो जायाखौनो बुंजायो। ओंख्रि फोरखौहाय बेखौहाय ओह जोंनि बर'फोरखौल'सो जों संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बेफोरखौ बे न'खर न'खर जों संनानै जानायल' नङा जोङो बेखौ बायदि ओह फोरबो खुंथाइफोरावबो जोङो बाहायनाय नुनो मोनो नङा होमबा ओ नोंथां बिदिनो जोङो अनला जों दाउ बाय फोरखौबो जोङो ओ हा बानि ओ हाथासुनि बायदिफोरावहाय जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन फोरबोफोराव बाहायो आरो बे नारजि अमा बायदिफोरखौबो ओ जोङो नारजि ओंख्रिफोरखौबो बै रुं ओ नखरफोराव रुंसारि जाराङोब्ला जोङो बे फिसोरनि दाहा हेगारनाय बायदिफोराव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो बायदि फोरबो खुंथाइ फोराव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंनि बे बायदि ओ गोथाव थावनाय ओंख्रि संनानै जानायखौ नुनानै खायफाया जोंनि ओ नखराव मोनजाफ्लाङोब्ला थाय जोबोर गोथाव जादों होननानै जोङो ओ बाख्नायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ थारैनो नोंगौ नोंथां बेफोरबायदिनो
औ
आरो बेफोरनि अनगायैबो गुबुन आरोबाव ओ ओंख्रिफोर मोनबावो नामा नोंथां?
औ मोनो। ओ जेरै ओ जोङो ओ नाफोर गुरनो थांनाय समाव दैज्लां बोथोर सम माव गरम बोथोरनि समावहाय जोङो ना फोर मोनबोयोब्लाथाय जोङो ओ मैथा जों ना संनानै जानाय आरो थाइगि जों ना बायदिफोर संनानै ओ जानाया ओम जोंनि बरफोरनि हुदाखा जोङो बेफोरखौ गरम बोथोराव जानानै जोबोर मोजां मोनो मानो होनब्ला गरम बोथोर समाव जोबोर गरम जायो नालाय बेयाव जोङो एसे गोखै आरो जोङो बे फोरखौ एसे ओ जोङो ओइ गुसु बेफोरबायदि जोंनि देहाखौ मोजां मोनो बेखायनो जोङो बेफोरखौहाय थाइगिरजों ना बे मैथाजों ना आरो मैथा बांगाल बायदिफोरजोंबो जोङो बिदि संनानै जानाय जोंनि बरफोरनाव हुदा दङ।
नंगौ नोंथां आरो अब्ला बेखिनिखौनो मोननाय जायो आरो नङा होमबा नोथां जानाय लोंनाय हिसाबै
उम बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ सावरायलायनाय समा एसे गोलावनो जाबाय अ नोंथांजों ओ बर'फोरनि ओ ओंख्रि जानायफोरनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै ओ जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय आङो मोनथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोननानै ओ जोबोर गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखरबो बावहरबाय।
औ नंगौ नोंथां ओरैनो जों नोंथांसिमबो आं निफ्राय खोब रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओ खायसे बाथ्राफोर खौ नोंथाङाबो मोनथियै बाथ्राफोरखौ मिथिहोनायनि थाखाय अब्ला जों दोनथ'नसै नङा होमबा?
औ दे नोंथां।
औ दे अब्ला।